माथो सिरि
नोंनिखौ खोनाफैयाखैनो आं खायनो खोनादों ना खोनायाखै न'न उम खोनायाखैमोन आं। औ खोनाबाय।
औ
दहाय बे नों खोन्थानाया जिरायनानै थाबाय थाग्राया। हरनाय दे आंबो आंबो नायनायनो माबायदि। औ आं सिगाङावहाय हाबनाय दंमोन ओमफ्राय फार्स्टआव थानानै उनावहाय माबायासै।
ओइ मा होनो माबासो बुंनो नागिरदोंमोन आं बावलायलांबाय। मा होननो नागिरदोंमोनथाय आङो गुदुं जा थारबायलै नै उम खोनाया
जिरायना थाबाय थाग्रानि रायलायदोमोन दा खोनाबाय
औ नै खोनाहां खोनायाहां जादों
उम थाबथादों नोंनिया बोरैबा ना आंनाबो नाङाखै औ
बिदि खालामबा नों आंनियाव खालामबाथाय नों आंनियो खालामबाथाय आङो मोनदिर बोरैबा मोनदिर बोरैबा मोनदिरानो
उम जेरै बैबायदि
उम
औ मोनो बेना बो जिब्रै मोनो बेना औ माने जिब्रै नङा जि जि
जि मोनो बेना
खालामबासो मोनो बै सासे खालामफाबासो जा मेंबाय आङो बैसासे खालामफाबासो
आं सिगां बैनिफ्राय मोनदों ओंखाना थाब थाब बारायदों आंनिया मोखां देखायग्रा माने बयनोबो हरदोमोन ना नोङो माने मा द'जि रोजा मोनो आरो नों बै जुदि बै
सासेयाव
औ सा सासेयाव औ नों जुदि औ माबाजोंहाय ओ माबाजों सानसेयाव माबा मोनो नालाय जि रोजा मोनो नालाय ओमफ्राय बियो द'दिन थायोब्ला आं गासै द'जि रोजा जाहैबायब्रा
ए गैया आंहा
बिदि मोनदों आं सिगां उम
बेखौ खनसे बानायनायनो नागिरदों आङो ओमफ्राय नै दहाय जों सानैजों रायजलायनाया बियो आंनो डाइरेक्ट थाहैदोंब्रा फिनाखै
हारसिङै माबादों
ना उम
औ दहाय हारसिं थाहैदों आंनाबो
औ एबार दाबो नों खालामनांनाय नङा खालि सोनानै ल हरनांगोन नोङो सोनानै सोनानै हरनाय फैदों ओमफ्राय बै लिरखाजोबनाय गासिबो
ए ए उ आंनाबो दहाय' बिदिनो जादों दडायरेक्ट आं नोंनो हरबाय डाइरेक्ट फैखाबाय
आयु होनदेरबावबाय नोङो ए होनला जोबबाय नों गैला
उम
ओमफ्रायो बै बै नै बाहा गोनां आंना लाथिख'सो जाफिनबाय
आंनाबो लाथिख' फैदोंदां होमबालाय बोरै लाथिख' फैयो दाखालिनाव लाथिख' फैदों आंनाबो
आंना बिनो बेसो खामोन
ए दाखालिबो आं होनायाव लाथिख' माने खनसे दाखालिनिबो लाथिख'
ओमफ्राय जोंहा मोनसेखौनो रायलायबाय थानाय जायो दस्रा द ब्रा रायलाय जागोन ना इ बे माखौ होनबावनांगौथाय बिजाबसो नागिरला बायदोमोन आं
ए एसे माने गोनांथाव गोनांथावखौ माने गोनांथार गोनांथारखौ बुंनांगोन ना जेब्ला सोरबा सोंबा एसे बोयो गोनांथाव गोनांथारखौ होनगोन ना जोंथ' बे न माने ओरैनो न'आव रायलायनाय बिदिल'सै जायोना दा बे
औ बेखौथ' सानफ्रामबो रायलायजायाना जों दहायनियाव रायलायखाबाय माखासे
औ बेखायनोथ' जेनेबा नों एसे इनप' माने गोनांथारखौना बुंनांसिगोन एबार'
दा नैबे रावखान्थिखौनो फरायनानै होगारगोन लां।
बुंदो‌ हाय।
नों खोनासंग्रा जा नोंबो लायदो गांसे। नों होनलाय आं होनलाय होनसै।
आंना दा रां रांखान्थिनि गैथया बेलेगनिसो दं। ओमफ्राय बेथ बाव बाहायजाया नालाय।
रावखान्थिसो
ए नङा रावखान्थिनि लेखा आंनाव गैया नालाय होनदां। बहायबासो दंलाबायो दा हाननांगौबा। खाथियाव गैया नालाय। बिखायनो दे होनदो।
होनोसै नामा? मिनिनोसो ओंखारलाय लांगोन आङो।
मिनिनो मोना नामा अ आरो
दे खोनासंदो बुंना होनोसै आं। ब्रै जाबाय मालाबानो। जानला मोनलाबो होननानैनो
उम आ बा बा जाबावबायसो।
जोंनि गोसोनि साननायखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनो जों खुगाजों सोदोबथि थानाय जाय दिन जालि फोरखौ गारांबोयो बेखौनो राव होननानै बुङो।
औ
मानसिया समाज लानानै जयै थानो मोजां मोनग्रा देरसिन आरो जौसिन जोब
औ बेखौनो
बिनि बाहागोफोरखौ
बेनिफ्राय खुगार दन्दनि जेरावबो थाब थाया एबा जाय हांखोखौ गारां बोयोब्ला माब्लाबा हांखोनि हेफाजाब नाङा बे हांखो नो गारां हांखो बुंनाय जायो
औ ओमफ्रायो बिनि बाहागोफ्रा
सासेल बुंबाय थाबा जानाय नङाना नोंसो हरदोंना आंनाव नोंसो बांसिन बुंनांगोन
ओमफ्राय आं माखौ बुंबावनो नै गैयानो
आं हरग्रोनांगौसोमोन बेखौ नोंनो होमबाना नायनानै बुंजागौमोन ना
औ अ एबार नेक्स बिदि खालामनांसिगोन दा आरो नरमेलिसो जाहैदों आया
गैला नों दानजाजोबसिगोन
फार्स्टआव बिदिया अरजालालैल सानबाय आं
नै सोदोबनि लानानै बा बाथ्रानि बाहागोनो फोरमायथि दिन्थि दिनथिग्रा सोंनाय दिन्थिग्रा फिननाय दिन्थिग्रा लुबैनाय एबा खावलायनाय नाथाय दिन्थिग्रा जानो हागौ दिन्थिग्रा
आरो मा दंबावोमोनथाय जोंना र
नागिरहैनो नागिरदों
नागिरहैनो माने ओहो आङो माने नागिरहैयाखै माने नागिरबा अबे अबेयावबा थाखो गैला
दे गोदो उन्दैनि खोथाफोरखौ खोन्थालाबायदो
गोदो उन्दैयाव मा होनना खोनथाबावनो बाथ्रायानो
मा बुंबावनांगौ स्नि जाबायानो नै
समासो बारग'लायलांनोसै मानलाय
उम गोलोम बोथोरनि बिदिनो दंसै न'आवहाय बोथोराबो गरम
खोन्थायो गोजाननि
उम मा होनबावनो गलां बोथोरनि न'आवनो दं दासान्दि बे खार खामानि गैया अखा बोथोर
सान्दुंबो दुङो अखाबो हायो अखा हाबा गरम सान्दुं
अखा हाबाथाय गेले गाबा दैब्रु दैैथा आरो दा बोथोराब माइ गायनायनि नालाय ओंखायनो अखाफोराबो अखाखौबो नांगौ जाहैयो गैयाबा जाया नै दैहाबा जाहैनोसै माइ गाइग्रा जायगायाव दंग'आव दै गैयाब्लाथाय जालालाय बिदिनो जायो
अखाजोंसो नेनांगौसो
दा ओरैनो बान्दोनि लाबबासो माबा खुगायाव गोरान जायो दासो दा मोनसे बान्दोनि ओरै माबासै ना बानायनानै लाबोसै दा
जोंनि न' खाथिना दङ जोंनिथिंना आनो गैया जोंना गोजानावसो एसे
न' खाथिनि बेसे गोजान जायो
एसे गोजानानो जायो नैयानो जाग
ए माबाजों थाङो साइकेल माबाजेनबाय खोथिया फोजेनबाय
औ जोंनि खाथिनाथ' जाजोब्बायानो फुवाखै दानो फुवा
बेसे गिदिर गिदिर जाखो
नायाखैनो आं थाङाखैनो गोजान ना थांनाय जाया ओमफाय गायनायावल'
नोंबो गायो ना
औ
गासिबो
गासिबो गायो
ओमफाय जोंना सानैजोंबो रायलाय जागोना रायलायजालाथाय
बेनोथन जागोनदां माने फार्स्टआव सासे सासेखौ जोङो बेलेग बेलेगजों रायज्लायग्रोन होननानै उनावाय सानैजों बिदि रायज्लायबा खालामनांसिगोनदां
औ दा सोंहरगोन आङो दा सों गुरगोन
औ माने जोंहा सासेजोंल' रायज्लायबाय थानाय जायो
खनबेसे जाखो
खननै जाबायदां
आयो जालायलांबाय आंहा
खननै जादोंना मादोंथाय
दहाय आं हरबाय नोंनाव ओमफाय नों दा हरफिनबाय ओमफाय दाख्लै हरनाय
ओं दाख्लैबो खननै जा दा आङो आंनाथ' खननै जाबाय औ औ ना औ औ खनसे माने बोरै लायो नों आङो नोंनो दाख्लि हराव खनसे आमफाय थिनि हरबाय बा
खननै हरनाय जाबाय दाना खनसे दासो दाख्लि हरदोंना हराखैमोन
आं हरफिनदोंमोन ना
होमबालाय नों खननै आं खननै जाबाय
खननै जाबाय
माला माला जाबावसिगोन
दाजाबाथाय दान
नो खारगासिनो गैला जाखागोनसैयानो
औ
बेखायनो उम बे जाखांबाथाय आंहाबो थांनायनि समाबो जाबावबाय नै
लाहार फाहार खालामखाबाय जाबाय गोदानानै फिसा नै साय दे दानदो होमबा बिदिबा औ दे खदि